अ नोंथां
ओं नोंथांङा खोनाबायना आंनि रावखौ?
खोनादों नोंथां।
मा खालामगासिनो दङ'?
आङो नोंथां दा ओरैनो माने एसे बोथोराबो गरमखाय माने दंफां सिंङाव जिरायना दंथ'यो आरो
भारताव इडुकेसनखौ फ्रि खालामनायनि एसे बाथ्राखौ सावरायनो हागोन नामा?
औ सावराय सावरायजागोन नोंथां।
सावरायजागोन ना? दे होमबा जोंना टपिकआ जाबाय भारताव इडुकेसन फरायनाय लिरनायखौ ओ फ्रि कर्स खालामनो फ्रि फ्रि अफ कर्सखौ मारै होनगोन बर'आव?
आ बोरै फ्रियाव सोलोंथाइ लानो हागोन
ओं फ्रियाव मारै जों भारताव सोलोंथाइ लानो हानाय बेखौ जोंङो टपिक खौ रायलायसै जेसे कि जोंनि भारतावबो जोंङो फरायनो थाखाय कलेजाव हा हाबनो थाखाय एडमिसन लानो थाखाय जोंङो बिराद बुरजा लाम सम फैसा होनांगौ आरोना त' माने थार माने बिराद बुरजा रां होनांगौ बाट माने अबेबा अबेबा दाबो जों नुनो मोनो खि अबेबा अबेबा जायगायाव ओ माने फेमे लिया न'खरफ्रा बिराद ओ खस्थ'आव दङ' आरो माने सोरबा सोरबा बु बिराद मानसियानो इडु केसनखौ एफर्ड खालामनो हाया, फैसा होनो हाया, एडमिसननि फिस होनो हाया थ' बेनि थाखाय मेरला मेरला गुबुन गुबुन मानसिफ्राबो फरायनायखौ नागारनांगोन, बेनि थाखायनो फैसा बुरजानि थाखायनो थ' फिर नोंथाङा माने जोङो भारत सरकारनिफ्राय इडुकेसनखौ फ्रि अफ कस्ट मोनबा बे माने गासिनिबो थाखाय बिराद मोजां आरो माने फ्रियाव कर्स फ्रियाव जोङो फरायनो मोनगोन सोलोंनो मोनगोन जोङो एफर्ड खालामनो हायिखौ एफर्ड खालामनो हागोन बेबायदि आरोना।
औ औ
त' नोंथाङा बेनि बारायाव मा सानो? कि जोङो इडुकेसनखौ फ्रि खालामनांगौ ना नाङा?
औ आं आंनि मोनदांथियावथ' बिदिनो माने जोङो, सोलोंथाइनि बागै बुंनो थाङोबा जेरै दा गुबुन हादरफोराव जेरैहाय माने सोलोंथाइफोरा फ्रि, थिग बेबायदिनो माने जोंनि हा दरावबो जुदि फ्रि जायोब्ला माने गोबां फरायसाफोरानो दा जायफोरानो जे लोरबां रां रुफानि आंखाल बिसोर माने नांगौ बादि फरायनो हाया, बिसोर माने सोलोंथाइ लानानै माने गोजौ थाखोनि सोलों लानो हागौमोन आरो दा बे बिथिङाव दा जोङो भारत सरकारा बेनि सायाव सानोमोनब्ला, बा मा फ्रि खालामनानै होयोमोनबा जोबोर मोजां जागौमोन आरो। माने जोंनि गोबां फरायसाफोरानो फरायनो हायाथ' माने रांनि आंखालाव गोबाङानो सोलों नाथाय लानो हाया नांगौबायदि माने गोबां जौगागौमोन आरो माने जुदि गुबुन हादरफोरबायायदि जोंनि हादरावबो फ्रि करस जानाय मोनब्ला।
औ
दा
थ' नोंथां नोंथांमोननि एरियायावबो इडुकेसना फ्रि ना? लामसाम फैसा होनांगौ फरायनो थाखाय?
औ दा जोंनि एरियाायावथ' ओरैनो इडुकेसना बै क्लास वाननिफ्राय जे क्लास टुवेल्भसिम बे माने सोरखारि हिसाबै एसे फ्रि जायो आरो, थेवबाबो एसे एनै नांगौ फैसा, बांद्राय नाङाबाबो औ बेनिफ्राय बे कलेज डिग्रि कलेज बा एम ए फरायब्ला माने गोबां रां खरसा नांगौ जायो आरो एडमिसननि थाखाय, औ बिदिनो थानाय जानाय माने रुम लाना फरायनांहय थांनानै फरायनांगौ जायो नालाय, गोबां माने खरसा नांगौ जायो आरो। दा बेफोरखौ जुदि जोङो सरखारारनिफ्राय फ्रियाव मोनोमोनब्ला। जोबोद मोजां जागौमोन आरो लोगोसे गोबां फरायनो गोसो थानाय सुबुंफोराबो फरायनो हागौमोन। औ दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
ओम आंनि साननायनि हिसाबै, सरकारा इडुकेसनखौ फ्रि खालामबा एडमिसननि फ्रि फिस माबा माबिखौ माफ खालामबा बिराद हेल्पफुल जागोन। मानोना दाबो बिराद मानसि दङ बे इडुकेसनखौ एफर्द खालामनो हायाखै बिसोरो, फरायनाय माबा माबिखौ नागारनानै खामानि मावनांदों माबा दस्रा हाजिरा मावनांदों। बेबायदि ना थ' बेखौ मा खालामबाथ' बिराद हेल्पफुल जागोन बिसोरनि थाखाय बिसोर फरायनायखौ केरिअन खालामनो हागोन। फरायनायखौ गाव गाव गावनि साननायखौ माबानायखौ जाफुंहोनो हागोन। फरायनायजों माजों गावनि थाखाय लामा दिरुननो हा गोहोन थ बेनोना, आरो जि फ्रि खालामबा बिराद बयनि थाखायबो माने एसे रेहाय मोननाय जागोन। आरो रेहाय मोननाय जागोन माने मोजां जागोन। अ जोंनि एरियायाव थ' इडुकेसना माने फ्रि नङा गभारमेन्टआबो ओ गभारमेन्टआबो एसे बुरजायानो लायो गभारमेन्ट स्कुलबाबो बाट बिसोरखौबो खमै खालामबा एसे साबसिन जागोन आरो
औ औ नोंसोरनि एरियायाव माने दा सोरखारि स्कुल गैया नामा नोंथां?
जोंनि स्कुलाव माबा जोंनि एरियायाव सोरकारि स्कुलाथ' बारायानो गैया बे बिराद खम प्राइभेटआ बांसिन दङ आरो प्राइभेटआवथ' फैसाया जि बुरजाना बयबो प्राइभेटाव हाबनो हाया गर्मेन्टआथ जोंनि जोंनि एरियायाव स्कुलसफ्रा कलेजफ्रा खमानो
औ
थ''
दा
ओ थ' कलेजफ्रावबो माने जोंनि एरिया कलेजफ्रावबो माने लाम साम फैसा लायो बे माने बेफोरखौबो खमायोबा माने कलेज स्टुडेन्सफोरनि थाखाय एसे मोजां जागोन आरो
औ औ नंगौ
ओम
दा नोंथां फरायनाय कलेजाबो माने प्राइभेट सिस्टेम बायदि आरोना नोंथां
आङो गभारमेन्टावनो फरायो फरायनाया दा आङो कलेज डिग्रिखौ ओम आं आंनि डिग्रिखौ गभारनमेन्ट इनस्टिटिउटावनो खालामगासिनो दङ बाट गभारमेन्ट इनस्टिटिउट जानानैबो माने नोङो बिराद खरसा होनां नंगौ आरो
औ औ
थ' गभारमेन्टआ एसे बुरजा फान्ड होनानै माबाबा जोंनि थाखाय मोजां आरो खमायगोन एसे फिसफ्रा थ' नोंथाङाबो बुरजा फैसा होयो नामा कलेज
कलेजावथ' जोंबो जों फरायो जोंनि ओनसोलाव थानाय कलेजआ माने गभर्मेन्ट जायाखैमोन नालाय माने रां लायोमोन आरो बे दिग्रि कलेजा माने एसे रां होनांगौ जायोमोन आरो माने बेखायनो गोबां गोबां फरायसाफोरा बे रांनि आंखालावनो माने फरायनायखौ सोरबा सोरबा एडमिसन लानो हायिनि फर्म फिलाप खालामनो हायिनि माने आद्रा खालामोमोन आरो माने फरायनायखौ दोनथ'नांगौ बायदि अबस्था जायोमोन आरो
अ अ
दा बेफोर बेफोर ओ जुदि कलेजफोरा सोरखारि जायोबा एसेबाबो रेहाय जागौमोन रां रुफायाव बा एदमिसन
सन लानाय ओ नोंथाङा माबा होन्दोंमोन नामा? मा
बेफोरनि बागैनो बुंनो हायो आरो माने
अ अ
जे दासिमबो जोंनि फरायसालि बा माबाफोरा एसेबांमाने डेभेलपमेन्ट जायाखै ओनसोलाव नांगौबायदि फरायसालि गैया नांगौ बायदि इन्स्टिटिउसन गैया कलेज गैया माने गोबां गेदेर गेदेरफोरखौ माने जों गोजानाव थांनानै फरायनांगौ जायो नालाय।
ओ
गोबां माने रांनि खरसा जायो दा बेफोर गोदोर गोदोर इन्सटिटिउनफोरा जुदि जोंनि ओनसोलाव फैयोब्ला जायगायाबो डेभेलप जायो ओनसोलाबो डेभेलप जायो बेफोरखौ माने एसे सोरखारफोरा बानायोब्ला मोजां जायो आरो आंनि साननायाव।
औ औ नोंगौ। थिग बुंदों।
खाथियावनो फरायनो हायोब्ला एसेबां मानि खरसा जायाना।
औ नंगौ। नोंथां होननाय बायदि बा माने थिगैनो बुंदों कि माने सरकारा एसे ओ रिमट एरिया नङाबा बबे आदार डेभलप एरियायाव मोजां इनस्टिटिउट बा बानायफैनो हाबा बिराद मोजां जायो मानोना आंबो नुदोंखि बिराद मानसिफ्रा ओ फरायनो थाखायनो न'खौ गारनानै बिराद गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ जायो बेयाव खरसा बारायहैनाय जायो। थ' सोर कारा बेफोर जिनिसखौ नायनानै जे आडार देभलप दं बेबायदि जायगायाव मोजां मोजां इउ सिथु लुफैबा जोंनि थाखाय बिराद साबसिन जागोन आरो।
औ औ।
थ' नोंथांमोननि जायगायाव
औ बुंलाय।
ब्रै इन्स्टिटिउट दङ मोजां ना गाज्रि बेफोरफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन।
जोंनि ओनसोलावथ' दा ओरैनो इन्स्टिटिउटफोरा गोबां खम माने डिग्रि कलेजल'सो दं बाखिथ' गोदोर इनस्टिटिउसनि थाखाय जेरै एम ए एम एस सि पि ओदस डि फोर बेफोरबायदि फरायनो था खाय माने गोबां गोजान जायगायाव थांनांगौ जायो। सोहोराव थांनांगौ जायो। दा जोंनि ओनसोला जाबाय गामियारि ओनसोल बे गामियारि ओनसोल फोराव माने एसेबां माने फरायसालिफोरा खाथि खालायाव गैया। एसे माने गोजान गोजानबो जायो दा बेफोराव थांनानै फरायहैनायफोरावबो एसे उसुबिदाखौ नुहरो गोबाङानो एसे रांनि प्रब्लेमबो थायोना गा गासैबो औ गासैबो न' खरफ्रानो रां रुफायाव एभेलेबेल नङा।
औ नंगौ।
उम बेनिखायनो माने
नोंथांजों रायज्लायनानै बिराद मोजां मोनबाय माने जोंनि समाबो जाबाय आरो। दे होनबा दोनथनोसै।
दोनथ'सै नोंथां।
औ।